नोंथां
हेल'।
औ नोंथां खोनादोंना
नोंनिखौ खोनायाखै माथोखौ
खोनादोंना नोंथां
औ दासो खोनादों
ओ नोंथाङा जोंनि ओ बर'फोरनि जिउ खुंलांनाय राहानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां औ
जोंनि जिउ खुंनायनि राहा होनोब्ला जोङो बा जोंनि बर'फोरा बा बर'फोरनि बर' समाजाव बा बर' समाजनि सुबुंफोरा ओम गाहायै जोङो माखासेफोरा आबादजों जोङो आबादजोंनो जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो बिनि अनगायैबो जोङो माखासे ओ बायदिसिना जिब जुनार फिसिनानै बा ओ बायदिसिना खामानि मावनानैबो जोङो न'खर खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो थिग बेनि गेजेरावनो जोङो ओ आबाद मावनायनि बेलायाव जोङो जेरै माइ आबाद जोङो बेखौनो गाहाय जोङो न'खर खुंनो थाखाय जोङो बा जोङो जानानै जानो थाखाय बोसोरनि बोसोरसेनि जानाय आदारनि थाखाय जोङो माइखौनो गायनानै जोङो बेखौ बुथुमनानै लायो बोसोरसेनि थाखाय जेरै बे ओ माइखौ जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिन गायो बेयो बेफोर माइ आबादफोरनि गेजेराव जोङो माखासे आलादा आलादा रोखोमनि माइ आबादफोर बा मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ रन्जित मासुरि जोसा माइसालि माइ माइब्रा बेफोरबायदि माइ आबादफोरखौ जोङो मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आ बेनि अनगैबो जोङो माखासे समाव ओ
रां खामायनो थाखाय बा जोंनो नांगौ बैखौ माने बायदिसिना मैगं गायनानै बेखौ फाननानै जोंनि माने नांगौ फाननानै रांखौ लानानै जोंनि नांगौ माखासे आंखालखौ सुफुंनो थाखायबो जोङो बैफोरबायदि माखासे मैगं थाइगं बायदिनि आबादबो मावो ओ जेरै जोङो ओ लाइ लाफा मैथा ओ सबायबिमा बेनि उनाव ओ सबाय सिबिं ओमफ्राय ओ खुमब्रा जोगोनार बेफोरबायदि मैगंफोरखौ गायनानैबो माने जों फाननानै रां खामायनानै जोंनि ओ नांगौ जानाय बा जिउ खुंनायाव ओ न'खर सालायनायाव नांगौ जानाय माखासे आंखालफोरखौ जों बै रांजोंनो सुफुंनो हायो आरो औ बेबायदिनो जोङो माने न'खरखौ सामलायलाङो
औ ओ बेफोरनि ओ गेजेरावनो आरो गोदोनि जिउ खुंनाय राहा आरो दा आथिखालनि जिउ खां खुंनाय राहानि फारागखौ नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन ना?
औ आतसा ओ जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोआव ओ बांसिन आबादजोंनो जोङो खुङो जिउखौ खुङोमोन होननानै बुंनांगोन आरो जोङो खालि माने आबादखोनोल' जों मावो। मोन गोदोआव बांसिन जेरै जोङो दैमा ओ बेनि अनगायैबो जोङो दैमा दैसाफोराव ओ बिदिथ' ना फिसिनाय जोंनाव खान्थि बा हुदा गैयामोन जोङो। दैमाफोरावनो आरो गोदोनि समाव जोङो गोबां रोखोमनि माने ना हमनानै जोङो मोनोमोन आरो बैफोर नाफोरखौनो जोङो हमना लाबोनानै हाथाय बाजाराव फाननानै जोङो रां खामायनानै न'खर सालायनाय बेनि अनगायैबो जोङो बैफोर नाफोरखौ जोङो। लाबोना गोरान फोराननानै नाफाम देनानै बै नाफामखौबो जोङो फाननानै रां खामायनायखौ नुनो मोनो ओ
औ नंगौ।
आरो बेबायदिनो ओमफ्राय आथिखालनिखौ बुंनो थाङोब्ला ओ आथिखालाव गोबां सोलायबाय आथिखालनि जिउ खुंनाय राहाफोरा गोबां सोलायबाय आथि आथिखालाव गोबां ओ बिगियानारि आरो जों जोङो ओ आबाद खौ आबाद मावनानै गोबां फिथाइ दिहुननानै जोङो हाथाइ बाजाराव फाननाय लोगोसे जोङो फख्रिफोराव गोबां बुरजा बुरजा ना फिसिनानै जोङो। फानहरनानै रां खामायना आरो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे फार्मफोर जेरै अमा दाउ ओ बे बेफोरबायदि ओ फिसि फिसिनानै ओ जोङो माने बिगियानारि माखासे आदबफोरखौ बाहायनानै बिदि बुरजा बुरजा जिब जुनार फिसिनानैबो जोङो गोबां रां खामायनानै माने गोसो बायदि नांगौबायायदि माने रां खामायनानै जों जिउ खुंनाय राहाखौ खालामना लानायखौ नुनो मोनो आरो। ओ बे बेनि अनगायै बो आथिखालाव माखासे गोबां सुबुंफोरा ओ मोजां मोजां फरायनानै बा मोजां ओ सोलोंथाइ लानानै ओ सोरखारि साख साख्रि बायदिसिना ओ मावनाय मावनानैबो माने मावनायखौबो जोङो नुनो मोनसै आरो बेजोंनो ओ बै बिसोर गावसोरनि न'खरखौ ओ सुखु गोजोन माने खुंलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो औ नों नोंथाङाबो बेफोरनि बागै से दाम जोङो माबायदि ओ जेनेबा सु संसार बा न'खर खुंनायाव जोङो माबायदि माबायदि राहायै ओ हाबा मावोब्ला जोङो माने गोरलै जायोबा जोंनि नांगौखौ जोङो माने गोरलैयैनो बा मोजाङै सुफुंजोबनो हागोन ओ बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन ओ बिदिनो जोङो औ खोनादोंना नोंथां औ दा खोनादोंना
औ बिदिनो ओ जोङो ओ बे जिउ खुंनाय राहा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनो ओ आबादा गोनांथार नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जोंनो आबादखौ नांथारगौ बेनो जोंनि जिउ खां खुंनायनि राहा होननानै जों बुं जायो जोङो आबाद मावोब्लासो जोङो ओ मोनजायो बिदिनो जोङो जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ' जोङो बांसिनै जों आबाद मावनानै जानायखौनो नुनो मोनो आरो जोङो ओ बिदिनो आबाद मावनानै ओ बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोर ओ माइ आबाद बायदि मावनानै जोङो जोंनि गामि ओनसोलफोराव बे खामानिखौनो मावनानै जों ओ न'खरनि बे जिउ खुंनाय राहाखौ दिहुनन्ना लानायखौ जों नुनो मोनो ओ बे खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
आरो बेनि अनगायैबो जोङो न'आवनो थानानै जों ओ बिदिनो अमा दाउ बायदि जिब जुनारफोर फिसिनानै ओ जानायाबोथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे बाहागोखा
नोंगौ
बिदिनो जोंङो अमा ओ दाउ बायदि बोरमा मोसौ बायदि फिसिनानै जोङो बेफोरखौ फाननानै रांबो खामायनो हायो आरो बेफोरो ओ जोंनो खायफा खामानियावबो गोबां मदद होयो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो ओ बे दाउ अमा बायदि ओ फिसिनायल' नङा ओ जोङो ओ गोबां ओ जोङो जोंनि जाग्रा आदारफोरखौ गाव गावनो जोङो नागिरनानै जायो जेरै ओ जों ना गुरनो ओ ना हमनो बायदि जों थाङो आरो ओ जोंनाव ओ बर' आइजोफोरनाव जिउ खुंनायनि राहा गोबां दङ जेरै जों ओ बर'फोरा ओ लाथा एम्फौ आरि फिसिनानै ओ जोंनि ओ न'खरखौ जोङो ओ जिउ खुंबोनाय खौ नुनो मोनदों बिदिनो ओ लाथा एम्फौ आरि फिसिनानैबो जों गोबां रांनि मुलाम्फा मोननो हायो ओ जेरै जोङो लाथा एम्फौखौ फिसिनानै जों ओ बेखौ जोङो ओंख्रिबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरखौ बो हाथाइ बाजारफोराव फानोब्ला गोबां रांनि मुलाम्फा मोन मोनो माहोन होनब्ला ओ बेफोरो ओ जोबोर बेसेन गोसा आथिखालाव बेफोर ओ बि लाथा एम्फौ बायदिफोरखौ जोङो एसेबां फिसिनायखौ नुनो मोन नुनो मोना बेखायनो बेफोरनि बेसेना जोबोर गोबां जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
आ बिदिनो बेफोरखौ फाननानैबो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां ओ रां ओ खामायनो हायो आरो बिद दिनो जोङो ओ ना गुरनानै जानायावथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे बाहागोखा बेखौबो बर'फोरा बिदिनो ना गुरनानै जोङो ओ जोङो जोंनि जानांगौ खिनिखौ जानानै जोङो आरोबाव जोङो आग्लायनाय खौ नाफाम बानायनानै दोननानै बेखौ जों गोबाव समहालासिमबो जोङो जानायखौ नुन नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो बेफोर खौ फाननानैबो रां खामायनो हायो आरो जोङो ओ न'खरावनो जोङो ओ बिदि गावनि जानाय आदार बेखौ जोङो ओ बानायनानै लायो बानायनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो ओ ओ जोंनि ओ बर' न'खरफोरखो बिदिनो जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोनदों आरो ओ जोङो ओ आथिखालाव नोंथाङा दहायसो बुंलांनाय बायदिनो ओ आथिखालावथ' जोंनि सोलोंथाइ ओ फोरा गोबां ओ जौगानायलाय बिदिनो ओ जोङो ओ ओ सरखारि साख्रि बायदिफोर मावनानैबो जोङो न'खरखौ आथिखालाव बिदि जिउ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेफोरबायदिनो ओ गोदोनि गोदोनिसाय जों आथिखालाव जोङो जोंनि जिउ खुंनाय राहाखौ जोबोर ओ गोरलै जानानै फैबाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां अ नोंथां होमबा ओ जोंनि सावरायनायखौ ओ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै
औ नोंथां
औ